हेल' औ मामाय खोनादोंना?
औ आदा खोनादों
खोनादों ना? औ-औ खोनादों
औ आदा खोनदो
औ खोनादों खोनादों।
अ मामाय माथो खालामदों नोंलाय?
ओं आं नोंथांनो फुंबि जासिहरबाय मामाय दिनैनि
मा दं मामाय?
नोंथांनिसिम फुंबिलिनि
दे मामाय आंनिसिमफ्रायबो नोंथांनि बे खौ नाजावनानै
अ आंबोल
नै मामाय दा ओंखा
अ मा ओंख्रि?
ओंख्रिया माबासोलै माबाय आ सबाय बिजिमा
उम
नोंथाङानो जाखां
आं दहाय फुङाव जाखांबाय मामाय जा
आदसा। माइ गायहैबाय दा नै न'आव फैफिननानै खामानियवसो नांबाय
अ माइ गायदोंना होनबा नोंथाङा?
नङा होनबा अ
आंबो नै हाग्रासो एवलाबायदोंमोन।
नआवहाय ने माबाय?
खोनादों ना मामाय?
दे एवला होनांगौ दे।
ओइ सान्दुंआनो जायालै खामजोबनो नागिरो मोदोमानो फाग्लासो। दसे जिरायनासो दंना दङ आं नै माबा सान्दुं गोसानि हाथारा दसेल एवनो हायो फामनो बायदि मोनथारो आमफ्रा ओमफ्राय मामाय हेलौ! हेलौ! हेलौ!